हेलौ नोंथां अ खोनादों ने नोंथां। मा खालामगासिनो दं नोंथां?
ओ आं ओरैनो दंङो र नोंथां दा
औ
ओम
हेलौ नोंथां
अ अ खोनादों दे।
ओ दिनैनि फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथां माने जेनेबा नोंथाङा न'आव मा मा जिब जुनार फियो बिनि बागै सावराय होननानै हरदोंमोन आं नोंथां।
अ नोंगौ
औ नोंथां
ओम जोंनाथ' जिब जुनारा बिदि बांद्राय माबा सि गिया आरो बिदिनो अमा फिसियो अमा फिसियो दाउ फिसियो बिदिनो
औ औ नोंथां
गैया जोंहानाव।
अ नोंथां
ओं
नोंथांलाङा ओरैनो अमाखौ फानोना ना ओरैनो न'आव हाबानि थाखायल' फिदों माने नोंथां
जोंहा न अमाखौ फानोबो माने न'आवबो बिदिनो मागो बैसागोफोराव बिदिनो जानाय जायो आरो जमा
अ नोंथां ओं ओं ओरैनो अमाया माबैसे दङ नोंथां
अमायाथ' जोंङा दा सयथायानो दङ
अ ओ ओ दोंसाबो आरो होमबा ना नोंथां
औ दोंङो ओं
ओरैनो दाउ दाउफोरा बेसेबांसो दङ नोंथां दाउफोर खौबो फाननाय जायोना
अ नफोरखौबोथ' बिदि फाननाय जायो न'आवबो जायो
ओ ओ
हाब्राया दङो बिदिनो दस बिसथासोबां
अ अ नोंथाङा अ
द बिस्ता माबा बिनो दसथा गाहाम लायो आरो खनसेनो
अ अ नोंथां औ औ नोंथाङा आंनि माथोखौ जेनेबा स्राङै खोनाहैदों ना नोंथां
अ खोनादों नोंथां
अ अ नोंथां औ
उम नोंथां नोंथांमोननि माब बायाव होमबा दाउ अमा फिसियोना?
औ नोंथां जोंनियावबो दाउ, अमा फिसियो ओरैनो दाउ दं आरो बोरमाफोर दं आरोना नोंथां बेनिफ्राय अमाखो फिथनाय जायाखै मोसौ गैथ'आ नोंथा थां बोरमा दङ ओमफ्राय औ औ नोंथां ओरैनो दाउखौ माने न'आव जानो थाखायबो फियो जोंहा आरो ओमफ्राय बांद्राय फाननाय जाया आरो जानायानो बांसिन जायो नोंथां
अ नंगोन
औ नोंथांनि खाथियाव सोरबाफोर दङ नामा माने एसे दावराव खोना फैदों आरो नोंथां
औ
अह
ओइ माबा साइखि दं आरो
अ अ नोंथां औ औ
उम
ओरैनो नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो बेनि बागैबो खोन्थालांनो हागोना नोंथां आरो माबोरै संङो जेनेबा ओंख्रिफोरखौ
औ
हेलौ नोंथां
अ खोनादों नोंथां
अ अ अ
ओ आंथ' बिदिनो मोजां मोनजोबो जोंनि
औ औ
बर'नि ओंख्रिफोरखौ बिदिनो सबायाइजों साम', अनदलाजों दाउ बिदिनो नारजि जों अमा बेफोरखौ मोजां मोनो आरो आं बांसिन
अ औ नोंथां औ ओरैनोथ' साम'फोरखौथ' बयबो मोजां मोनखायो
ओं आंफोरखौथ' मोजां मोनो बिदिनो अन साम' सबायबाय होनबा जोंनाथ' बर'फ्रा मोजां मोनखायो जाखायो नालाय।
औ औ नोंथां औ। नोंथाङा ओरैनो मा मा जायगा बेरायखो जेनेबा इफोर बागै खोन्थालांनोबो बागोन ना नोंथां?
आंथ' ओरैनो हाबाबाय बिदिथ' आं बांद्राय जायगा बेराया जेनेबा आं खाथि खाथि फोराव बिदिनो थाङो आरो मालाबा मालाबा खाथि खाथिफोराव बिदिनो पार्कफोराव मालाबा थाङो बिदिनो गोजानफोर थाङा आरो। जोंनि खाथियाव बिदिनो पिकनिक स्पटफोराव माला मा ओरैनो थाङो बेनिफ्राय आं बांद्राय जेरावबो थाङा। बेरायग्राथ' दङो मेर्ला जेरै माबा जोंनि खाथि खा- खाथिद्रायबो नङा थेवबो
औ औ नोंथां औ।
उम। नोंथाङा होमबा बहा बहा बेरायनो मोनखो? अ खो
आंबो नोंथां बारा बेरायनाय जायाखै ओरैनो जोंनि खाथि खालानि जायगाफोरावबो बेरायहैयो आरो दा ग्रह्म बोथोर दि नालाय जोङो दारागाव सुाव बेराय यो बेनिफ्राय आर ओ जोंनि खाथिनिनो माने बारा खाथि जाया थेवबाबबो जोङो माने थाङो माबि पार्कफोरावनिफ्राय आरो साहा बागान फोराव बेरायनो थाङो आरो दुबैफोराव नोंथां।
अ साहा बागान उम। साहा बागानफोराव नोंथाङा ओरैनो मा टाइमाव थाङो थांबाथाय।
आङो थांबाथायायो ओरैनो जोङो बेलासिनि ब्रै बाजियाव थाङो नोंथां बेनिफ्राय
अ
बा बाजिसोआव जों फैफिनो माने ओरैनो दसे बेरायनानै फै आरो नोंथां। बांद्राय गोबावबो थाखया। एसे गोजानबो जायोना जायगायाबो।
अ ओमफाय साहा बागानावथ' जोब गुवार होमा नोंथां?
औ नोंथां साहा बागाना गुवारानो दोङो ओरैनो बासो दं खोमा दस पन बिगासो दङ नोंथां।
अ अ गुवारानो होमबा।
औ औ नों
नोंथाङा साहा बागानाव बेरायनानै माबायदि मोनो गोसोफोरखौ जेनेबा एसे फोरमायनो हागोन नामा साहा बागानफोराव नायनानै ओ नोंथाङा बे रायनानै माबायदि मोनो गोसोफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो।
अ नोंथां बेरायनानै मोजां दाथ' गरमबो थोरहाय ओरैनो बिफां लाइफां दोङो। हा बागाननि गेजेर गेजेर बिफांफोरनि माने बालफोर बार ना लाय। फोराव थांनानै ओरैनो गोदोफोरखौ सान्त मोनो। ओरैनो दसे बेरायनानै देहाफ थाजिम लायो आरो मान होनोबा बारफोरा नांबाय थायोना नोंथां। नआव आरो बेसे जाबाय थानो बेनि थाखायनो बाहेर फोरावनो बारफोर जानो थाखाय एसे बेरायहैयो आरो मिदनाखौ नाय थाखाय बेरायनो थाङो आरो नोंथां।
अ गोसोफोरा एसे मोजां मोनो आरोना।
औ नोंथां गोसोफोरा सान्थि मोनो औ नोंथां औ
ह
नोंथाङालाय गोसोखौ माबोरै मोनो जेनेबा बेरायनानै
आंथ बेरायनो मोनबा आंथ बेरायनो मोनबा नोंथां जोबोद मोजां मोनो मानो न न'नि जि सुखु दुखु बेफोरखौ बे खौबो माने बावगारलांजोबनाय बायदि बिदि जायो माने बेलेगाव थांबा गस जु बारजोंबो लोगोसे बेरायनानै माइन्डफोरखौ फ्रि मोनो गोसोफोरखौ फ्रि पेनसन फ्रि बिदिनो मोजां मोनो आरो माबा मोनसे मोजां मोनो नबा बेरायनो मोनबा बिदिथ बेरायनो थांनोबो गोजान गोजान थांनोबो मोना नालाय बेनो थांनोबोथ जोंनो फैसा थाखााबो नांगोन जाहैबाय जोंनो फैसा थांखाबो बिदि मोना बे गोजानाव बेरायनोबो जेनेबा खाथिफोरावनो मालाबा माबा बेरायनानै गोसोखो मोजां मोनो आरो
औ नोंथां औ
थांनोथ लगैयो गोजानाव थ बिदि समा मिलायहैया आरो फैसाफोराबो बेनो जाहैयोना समाव बेनि थाखाय ओखायनो गोजानाव थांजाया उनाव थांनायनि माबा दङो आरो जेनेबा गोजानफोराव बेरायनायनि गोसो दं उन गासि माजायो नायनोसै
औ औ नोंथां
औ
औ
दे नोंथाङा होमबालाय माबा मोनसे कुइसन खालामदा आंनाव
अ नोंथाङा आंबो बारायसो रोंबाङा थेवबाबो एसे सोंनोसै आरोना नोंथां नोंथाङा ओरैनो जेनेबा मा खालामनानै मोजां मोजां मोनो जिउआव बेखौ अननानै नोंथाङा खिन्थानो हागोन ना
आंथ' जिउआव
मा थांसि लादो जेनेबा जिउआव नोंथाङा
थांखियाथ बिदि दा आंया बारा माबा गैथरा जेनेबा थांखि गैला माने फरायनाय जोबबाय माने थांखि गैला होननाय बायदि माने दङोमोनबाबो दा माने मोनह स'थ'वआ जेनेबा माखासे न'खरनि प्रब्लेमनि थाखाय मोनहास स'थ'आ आरो जेनेबा थांखियाथ' दोङो जोंबाबो दा मोनहास बथा होननाय बिदि जायो बिदिनो आरो न'आव थानानै मोजां मोनो मावना दांना जानानै बिदिनो थायो आरो ओमफ्राय बबाबा फोरफोर आलासिफोर जानोफोर थाङो बिदिनो लिंहरबा आरो माबलाबा बेरायनो लुुबैबा गोसोबा ओमफ्राय बिदिनो दखान गलाफोराव बिदिनो लामाफोराव बेरायो बेलासिफोराव बिदिनो आरो मा बिनो बिदि माबा थानाय जायो आरो न'आव थाबा मावनाय दांनायानो जायो आरो बांसिन
औ औ
उ
जिउआवथ' बयहाबो थांखि थाखायो नोंथां जाफुंहोनायासो
ओं थांखियाथ' थायो नाथाय उम जा उम
उ उ
हेलौ नोंथां?
अह खोनादों नोंथां।
अ अ अ अ अ।
अह। नोंथाङा ओरैनो मा मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो?
आंथ' दा गरम बोथोर दिनदो मैथाजों ना दोसो जानो मोजां मोनो आरो नोंथां।
अ अ।
सामु आरो अला खारैजों दाउ बेदरफोरखौ माने मोजां मोनो लकेल दाउफोरखौ। ओमफ्राय दा आरो गरम बोथोर ना दालाय आङो मैथाजों नाखौ माने मोजांसिन मोनो आरो नोंथां जानो, संनायावबोथ' ओरैनो खहस जायो नालाय, जानायावबो मोजां मोनो।
ओं बिदिब्ला नों थाङा मैथाजों नाखौ माबोरै सङो, एसे फोरमायना हागोन नामा?
अ अ नोंथां अ, जोङो आगोलावनो माने ना खो आरामसे माबानानै सायनानै लाग्रोबाय आरामसे सुनानै आरो मैथाखौबो जोङो खानानै बासिनानै साफा सुना लाखा जुब्बाय, ओमफ्राय बेनि उनाव नाखौ जोङो एवफ्रामग्रोयो थावआव। ओमफफ्राय बेनि उनाव नाखौ एवफ्रामखांनायनि उनाव जोङो मैथाखो होयो माने बेलेगा मा बोरै सङो मिथिया ना नोंथां, आं बिदि सङो माने। बेनिफ्राय मैथाखौ बारा एसे मोनहोथारा इसे मोनहांनायावनो माने दैखौ होना होयो। ओमफ्राय माब्लाबा माने ओंख्रिबो जायो ओमफ्राय माब्लाबा बिदिनो ग दाबो जायो आरो माने मैथा गोजा इदिबो जायो। ओमफ्राय दानिया।
ओरैनो मैथाखो नोंथाङा ओ ओरैनो नोंथाङा मैथाखौ मा माजों जानानै मोजां मोनो मादो मादो जायो जेनेबा नादोल' जायोना ना बेलेग दं?
आं आंथ' दा माबाखो मैथाखो नाजों जाबाय, ओमफ्राय आरो अमाजों। ओमफफ्राय बेलेगदो माने मोनजाफेराखै आरो दाउ लकेलफोरजों मोनजाथ'वाखै नोंथां।
अ'अ' अमाजोंबो गोथाव जायोना?
औ औ गोथाव जायो नोंथां गोथाव जायो। दे बि बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जानानै फैबाय माब्लाबा लोगो मोनलायसिगोन नोंथां दे। औ औ दे, ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां दे।
दे।